औ खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथां।
नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोना नोंथां जों आङो बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रिनि बागै सावरायनो होननानै खालामनाय जादोंमोन। नोंथाङा सावरायनो हागोनना? औ बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलावहाय दैज्लां बोथोरावहाय मा मा मैगं फोर मोननाय जायो नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। जेरै दैज्लां बोथोराव जोङो ओ मैथा मैथा जेनेबा जोंना दैज्लां समाव जेब्ला ओ खांख्राइ ना मोननाय जायो नालाय नोंथां बेखौ जोङो मैथाजों ओ खांख्राइ ना बिदि संना जानाय जायो आरो नोंथां बेनि उनाव आरो जोङो दैज्लां बोथोराव औवा मेवाइ बेखौबो मोननाय जायो। बेखौबो जेरै जोङो औवा मेवाइखोबो जेरै अनला खारैजों दाउ बेदरजोंबो जोङो जानाय जायो आरो नोंथां बिनि उनाव ओ जेरै दालिफोरजोंबो जानो हायो आरो औवा मेवाइखो। बिनि उनाव जोङो बेखौ ओम आसार बानायनानैबो दोनो आरो नोंथां जोङो। मेसें समाव जानो होननानै औ।
नंगौ।
बिनि उनाव जेरै जोङो दैज्लां बोथोर नालाय बैयाव जेरै जोङो सिफुं मेगं बेफोरखौ मोननाय जायो आरो नों थां जेरै ओ फोथारफोराव माइ माइआ माइ आबादनि माबायाव बियो रज'यो आरो सिफुं मेगङा बेखौबो मोननाय जायो आरो। नोंथां बेनि उनाव हेलांसि मान्दिया बेखौबो जोङो मोननाय जायो आरो। जेरै दैमाफोराव आरो नोंथां औ बेनि उनाव औ बेनि उनाव आरो जेरै जोंनि ओ दैज्लांनि जेरै जोङो था स' बिथ्रि थास' बिबार बेफोरखौबो जोङो मोननाय जायो आरो नोंथां बेनि उनाव आरो थास' आथें बेफोरखौबो जेरै जोङो थास' आथेंफोरखौबो जेरै जोङो खांख्राइ ना बिजों जानाय जायो आरो नोंथां आरो दाथ' थास' बि बार नालाय थास' बिबार मोनो नालाय बेखौबो जेरै जोङो अमाजों थास' बिबारजों जोङो संनाय जायो आरो अमा बेदरजों जोबोद गोथाव जायो आरो नोंथां जानो।
औ नंगौ।
औ आरो दाथ' दैज्लां बोथोर ना जेनेबा ना खां ख्राइनि आंखाल गैया नालाय नोंथां ओ जेराव गुरब्लाबो जों मोननाय जायो नालाय जेरैनो जोङो मैथा जोंथ' मैथाखौबो जानो जोबोद मोजां मोनो नालाय नोंथां। मैथाजों जानाय जायो आरो जोङो बेनि उनाव आरो जेरै जोङो अनला दाउ बेफोरखौबो जों जानाय जायो आरो। बिनि उनाव आरो जेरै जोंनि दोरोङारि ओंख्रि होनब्लाथ' जेरै सबाय साम' अनला दाउ आरो नाफाम दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय नोंथां जोंना नाफामखौ बानायखा थारगोन आरो मानो होनबा दैज्लां बोथोराव औ नानि आंखाल गैया नालाय। सेराव नायगिरब्लाबो जोङो फिसा फिसा ना मोननाय जायोना। बेखौ जोङो सान्दुङाव एसे फोरानो आरो नोंथां फोराननानै जोङो जेरै थास' गोसोमनि देन्था बेजों जोङो देनानै जोङो जेरै औवानि हासुङाव जोङो सोनानै दोननाय जायो आरो नोंथां बेखौ उनावहाय जोङो जेरै खारै होनानै जोङो संनानै जानाय जायो आरो नों थां दै एसे खारै एसे होनानै औ। बिनि उनाव आरो जोङो ओ जेरै जोंनाव गोबांखोनो जेरै हा हाग्रानि मैगं मैला बेखौ जोङो नागिरनानै मोनो आरो नोंथां जेरै जोङो दिंखिया बेखौबो जोङो हाग्रानिफ्रायनो नागिरनानै जानाय जायो आरो। जेरै दैज्लांनि मै मैगं हिसाबै जोङो गोबां जेरै बारि फोरावनो जोङो मोनलाबायो आरो नोंथां। बेनि उनाव जोंना न'खरावबो गायो नालाय न'खर न'खर जेरै ओ जेरै दैज्लांनि खुमब्रा बिदिनो लेस्रा जिंखा पटल बेफोरखौ जोङो न'फोरावनो गायो नालाय ओ खायसे खायसे फोरनियाव जेरै बेखौनो जोङो दैज्लां बो थोरावबो जानाय जायो आरो जेरै जोंना दैज्लां बोथोराव ना खांख्राइनि आं खाल गैया नालाय नोंथां बेफोरखौनो जोङो मैगं मैलाखौ नागिरबायनानै जेरै ना खांख्रायजों जानाय जायो आरो नों औ
ओ नोंथांमोननि ओनसोलावबो दैज्लां बोथोर समाव मा मा मैगं मोननाय जायो नोंथां एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां नोंथाङा जेरैबायदि बुंदों दैज्लां बोथोरावहाय जोंनि ओनसोलावबो बेबादिनो
औ
लेस्रा सिंखा खुमब्रा भिन्दि आरो थास' बिबार थास' आथिं बेफोरबायदिनो बायदिसि ना रोखोमनि मैगं थाइगंफोरखौ जोंनि ओनसोलावबो मोननाय जायो नोंथां।
औ नंगौ नोथां।
नंगौ आरो बेनि उनावहाय जोङो गोबां रोखोमनि बिलाइ बेफोरखौ हाबथिंनानैहाय जोङो ओंख्रि संनानै जायो दैज्लां बोथोराव बेबादिनो गोबां रोखोमनि मैगंफोरा रज'यो नालाय दैजों बेफोरबा दिनो जोङो गोबां रोखोमनि मैगं मोनो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
बिदिनो जेरैहाय जोङो औवा मेवाइ औवा मेवाइ फोरखौबो जोङो दैज्लां बोथोराव मोनो ओहो अ औवा मेवाइखौ जोङो अनला बेफोरबायदि संनानै जायोबा जोबोर गोथाव जायो जानो ओेरैहाय दाउ बे दर अमा बेदर बेफोरजों औवा मेवाइजों अनला दाउ जोबोर गोथाव जायो संनो बेखौ संनो एसेबां मानि गोब्राब नङा जोबोर गोरलै जोङो गिबियाव अनलाखौ जोङो माइरंखौ सोमनानै दोननांगोन बेनिफ्राय जोङो सुखांनानैहाय माइरंखौ जोङो देनानै लानांगोन मेचिनावहाय
औ
आरो अनला संनो थाखाय जों सारायाव दै लानांगोन बेनि उनावहाय जोङो जेब्ला दैया गोदौगोन अब्ला जों बेवहाय हा अनखौ आखाइजों फ्रि फ्रि सारनानै होयो आरो नोंथां बेनि उनावहाय जोङो खायसे खायसेखौ दैजोंबो गलायनानै होनाय नुयो आरो नोंथाय आरो बेनि उनावहाय जों बेहाय खारै, संख्रै बेफोरखौ होनो नांगोन आरो नोंथां आरो आरो जोङो औवा मेवाइखौबो जों गिबियावनो खा खारैजों रहायग्रोनानै लाखानाय जायो बेनि उनावसो जोङो दै होनाय जायो औ नोंथां।
औ
आरो जोङो दाउ बेदरखौ जोङो गिबियाव एवग्रोनानै लानांगोन बेबायदिनो थाव हालदि बानलु संख्रि होनानैहाय आरो बेनि उनावहाय जों जेब्ला अना गोदौगोन अब्ला जों बेवहाय दाउखौ होसननानै होयो आरो
औ नंगौ नोंथां।
बेबादिनो औवा मेवाइ अनला दाउआ जानो जोबोर गोथाव जायो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
बेबायदिनो बेफोरखौ जोङो अमा बा ना खांख्राय एम्फौ लाथा बेफोरजोंबो जायो आरो नोंथां जोबोर गोथाव जायो जानो। जेरैहाय नोंथाङा बुंदों दा दैज्लां बोथोराव नाफाम बानायो होननानै नोंगौ नाफामाबो जानो जोबोर गोथाव जायो जों बे खौ थास'नि देन्था बा थास' बिलाइ बेजों देनाय जायो आरो नोंथां ना गोरानजों जोङो थास'खौ एसे लरहाय होनानै सान्दुुंआवहाय दिंखि एबा गायहेनफोराव बा मेचिनाव आथिखालावथ' मेचिनजोंसो बानायजोबो नालाय गासिखौबो ओंखायनो मेसिनजोंनो बांसिन बानायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां।
जोङो बेखौ देखांनानैहाय बेयाव खारै लगायनानैहाय औवा हासुं फोराव सोनानै दोननाय जायो आरो जाहाथे बियो सेवो बेनि थाखाय बेबादिनो जोङो अबावबा भयामफोरावबो सोनानै दोननाय जायो ब टलफोराव
आं नंगौ नोंथां।
अ नाफामा जानो जोबोर गोथाव जायो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां गोथाव जायो औ मोनजाफेरदों नोंथां।
औ नंगौ जानो जोबोर गोथाव जायो। बेबादिनो बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि जेरैहाय नारजि अमा बेफोरबो जोबोर गोथाव जायो नोंथां
औ नंगौ नोंथां औ
जि ओंख्रिखौबो संनो एसेबां मानि गोब्राब नङा। जेरैहाय जोङो नारजिखौ फाथो बिफांनिफ्राय फाथो बिलाइनिफ्राय जोङो फोराननानैहाय बानायनाय जायो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
बेबादिनो जोङो फाथोखौ फोराननानैहाय जेब्ला गोरान जागोन बेखौनो जोङो नारजि महरै बाहायनाय जायो आरो नोंथां जेरैहाय जोङो नार्जिखौ बासिनानैहाय दैयाव सोमनानै दोननाय जायो आरो बेनि उनावहाय जोङो बेखौ सुखांनानैहाय दो सारायाव दै खारै संख्रि होनानैहाय रुग्लिनाय जायो आरो नों जेब्ला बियो रुइगोन अब्ला जोङो बेयाव सागं साना होनाय जायो आरो
औ नंगौ नोंथां
नाथाय बियो गेब्लेयो आरो बिनि नारजिखौथ' जोङो अमाजोंसो जोबोर थावखायो नालाय नारजिया बेनि थाखायनो जोङो बेवहाय अमा जुदि होस'नोब्लाथाय जोङो अमाखौ गिबियाव एवग्रोनानै लानांगोन जोङो
औ नंगौ नोंथां।
एवखांनायनि उनावहाय जेब्ला अमाया गावनि थाव ओंखारगोन अब्ला जोङो ओ नारजियावहाय होसननानै होनाय जायो आरो नों
औ नंगौ नोंथां
बेनि उनावहाय जानो जोबोर गोथाव जायो गोबाव गोदौखांनायनि उनाव जेब्ला मोनगोन नारजिाया अब्ला जानो जोबोर गोथाव जायो बेबादिनो जोङो नारजि ओंख्रिफोरखौ आरोबाव गुबुन रोखोमैबो संनानै जानो हायो खायसे खायसेया नारजि बिलाइखौ सुखांनानैहाय सारायाव एव नानैहाय गोरान खालामनो बा खायसेया सान्दुंआव फोरानो बेनि उनाव जोङो बेखौ सेक्रबनानैहाय गुन्दै खालामनानैहाय संनानैबो जायो बेबादिबो
औ नंगौ नोंथां
गुबुन गुबुन रोखोमै संनानै जानो हायो आरो नोंथां
औ
आरो बर'फोरा मोनसे नियम दङ जायखौ जोङो खारजो बा सारादु बेफोराव जोङो बे नार्जि अरगारनाय नियम हिसाबै जोङो नार्जिखौ बाहायो
औ नंगौ नोंथां
नंगौ बेफोरबादिनो जोङो नारजिखौ गुबुन गुबुन रोखोमै संनानै जानो हायो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
बे बिदिब्ला नोंथांजों बर'फोरनि दोरों यारि ओंख्रिनि बागै गोबां बाथ्रा मिथिबाय नोंथांनिफ्राय
औ नंगौ नोंथां
गोजोननाय थाबाय नोंथां बिदिब्ला दिनैनि सावरायलायनायनि दोन्थनोसै नोंथां
औ नोंथां गोजोन्थों